हेल' अ नोंथां खोनादों ना
अ अ खानादों
नोंथां माने नोंथांजों मोननैसो बाथ्रा सावरायलायनो होनना हरनाय जादोंमोन आरो
अ अ मा बाथ्राबा
औ नोंथां आयदिया जाबाय जाबाय माने ब जोंनि बे बर' सुबुंमाहारिनि संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि सायाव एसे फंनैसो सावरायलायनो सानदोंमोन आरो
औ औ स जायो
बुंनो दा नोंथां जों बे आं गिबियावनो बुंनोसै जेनेबा बर' सुबुंमाहारिनि संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि सायाव औ जोंना थ' बर' माहारि हिसाबै जोंनि एसे मुंखसिन ओंख्रि होनबाथ' जों अनला खारैखौनो बुंजायो जोङो जोंनि मोन बर'फोरनि हाबाफोराव बा हाथासुनि हाबायाव जोङो अनला खारै नङाबानो जोंहा हाबाया हाथासुनि हाबाया फुरा जाया
औ अनला जों जों दाउ
अनला खारै ओम बेनि अनगायैबो जोंहा बर'फ्राथ' आरो गोबां रोखोमै बिदिनो हाग्रानि मैगं थाइगंबो खांथेना जायो आरो बिदिनो बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर जोबा बेदरफोरखौ जों संनानै जायो आरो ना दा जोंहा आरो सबायजों दाउ बेखौबो जों जायो बिदिनो नारजि औ साम' नारजि अम अमा नारजि अमाखौबो खैबाथा रोखोमै जायोना सोरबा नारजि दोलो सोरबा आरो एसे गोरानहाय बेबायदियै जायो दा सबाय साम'खौबोथ' जोंनि बर'फोरानो जाखायो माने जेनेबा जोंनि आरो बर'फोरा खा दै जानानै मोजां मोनो मोनखायो नालाय खारै ओंख्रि जायो आरो दालि बाबो खाला दालिबाबो सबायबाबो अनलाबाबो जोंनो माने खारै नांगौ जायो आरो संनानै जानायाव
ओमफ्राय खारैखौ मा मा मा मा माबादि बानायोमोनलाय
मा ओनदो
खारैखौ मा माजों बानायोमोन मोनसेयाथ' माबानिबो थायो ना मा ओ मोनसे थ' जेनेबा बा माबा ओ अ माबाजोंबो मोनोना मा होनो बेखौ थालि बिफांनिफ्राय मोनना
अ मोनसेया सदा आरो मोनसेया थालिर बिफां ओमफ्राय मोनो थालिर बिफांखौबो जोङो थिया थालिर बिफांनिफ्राय बानाय जायो आरो इ माने जि खारै ओंखारोना बिनिया एसे मोजांसिन साब साबसिन जायो आरो दा बे खारैखौ जों माबोरै दिहुनो होमबाथाय जेनेबा न'खर न'खरनो बे थाखायो थालिर बिफाङा फ्रायानो सोरनावबा थायो सोरनावबा थाया जेनेबा जायनाव दं बिनिफ्राय बा थालिर आइथिया बिफांखौ दामफायनानै जोङो बिदिनो सानदुंफोर नांनाय जायगायाव लांनानै खान्दा खान्दा दानस'नानै बेखौ बिनि माने फिसा फिसा सिंखावनानै फोरानो आरो सान्दुंङाव बेखौ फोराननायनि उनावहाय जेब्ला रानो अब्लाथाय जेनेबा बेखिनिखौ एसे लांदांहाय खालामना लिरनानै माने बेवहाय सावनानै बे हांगार बेखौनो जोङो खारै महरै बानायो आरो। बे हांगारखौ जेब्ला न'आव लाबोयो अब्लाथाय बिदिनो बि हानि दो फिसा बा स्टिलनि बिदिनो गामलाफोर बायदियाव एसे सोमनानै सिङाव गब्लं खालामनानै दै होनानै मानिफसरो आरो गोसोम कालारनि जाहैबाय खारैया आरो बे मोनसे ओ बायनानै मोनो आरो गुबुन फोरा बांसिन बाहायो बेखौ सदा गुफुर हाय पाउदार बायो उम दा जों बे अनला खारै अनला सबाय बेबायदि नारजि जानायफोराव बे जों बे खारैखौनो बाहायो आरो। थालिरनिफ्राय मोननायखौ औ। दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बर'नि बे संनाय जानायफोरनि सायाव
औ औ हागोन नोंथा बर'नि जानाय लोंनायाथ' जेनेबा बेफोरनो गाहाय अनला दाउ सबाइदोजा दाउ सबायजों साम' नारजि अमा बेफोरनो गाहाय खिन्थु बेफोरनि अनगायैबो बुहुत बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय मैगं थाइगंफोर दङो। जेरै नाफ फाम माबो मोनसे आरो बेथ' बिराद बर' नि बिराद माबा आरो स्पेसिल औ भेबरेट एकदम नाफाम ओमफ्राय आरो बेदराथ' अमा जाहैबाय ओमफ्राय औ ओमफ्राय आरो बर'फ्राथ' आगोलनिफ्रायनो सिखार खालामनानै जाबोदों ना माबा ओ हाग्रायाव थांनानै ओ सेसा बा एन्जर बिदि फोरबो ओ माबानानै जानाय नुयो आरो सि खार खालामनानै जानाय नुयो ओमफ्राय आरो बिदिनो हाग्रानि मैगं थाइगं बुहुद दङ दिंखिया दङ थास' दङ बिदिनो बे दाउ फेन्दा ओमफ्राय आरो आओ हेलाायसिस ब्रु अ बेफोरो माने गोबां मैगं दं आरो हाग्रानिफ्राय माने बुथुमनानै जायोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो जोंना माने बांद्राय बिदि ओ माबा आबाद गाव गाव गायनानै बांद्राय माबायामोन आरो जायामोन मोन आरो बांसिन माने मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो मिथिंगायाव मोननाय बे मैगं थाइगंखौनो बांसिन जायोमोन दासो एसे बारा जाबाय जोंनिया मैगं थाइगं गायनाया खिन्थु आगोल एसे खुम मोन आरो ना माने मोनखो थाखायोमोन नालाय जोङो मिथिंगायावनो खायनो गाइलाय लायामोन आरो ओ खाबानो मोननाय हाग्रा फोराव मैगं थाइगं आमदानि नालाय ओंखायनो बां द्राय गायामोन आरो बेफोरनि फ्रायबो मोनो ओमफ्राय आरो बिदिनो ओ मा होनगोन इखौ मैहुराव थांनानै जेनेबा सेसा होनानै लाबो हमनानै लाबो ओमफ्राय मैफोरबो लाबोगोन आगोल दानिया थ' नुनो मोनला मैफोरफोरखौ दाथ' आरो माबानो होआ नालाय इलिगेल जाबाय नालाय बेफोरखौ माबानो नागिरला आरो खिन्थु ओ बेफोरखौ आगोलनि दिनाव हमोमोन आरो हमनानै लाबोयोमोन बेफोरखौ जायोमोन। ओमफ्राय आरो एन्जरफोर फाथो दाबो जानायखौ नुनो मोनो। जोंनियाव आरो एम्बु एम्बुबोथ' जायो बर'फ्रा
औ एम्बु जायो एमबु बुंला ना मा होनो
एमबु बंग्ला एमबुआथ' बिराद बर'फोरनि थाखाय गोथाव दाबायदियाव दाबायदि बोथोराव बिराद जायो आरोना
जायो औ दा अखानि बोथोराव ओंखारो जोंना बर' बर'फोरा माने सिगांनिफ्राय माने एसेबां थावनि बेसाद बा ओंख्रिफोरखौ संना जायामोन आरोना बांसिन खारै होनानै जायोमोन बेखायनो जोंखौ माने बर'फोरखौ खार जाग्रा होननानै मिथि थिसारो आरो
औ औ नंगौ
बे हाग्रानिफ्राय बा मिथिंगानिफ्राय खांथिना मोननाय गोगो मेगं थाइगं मोनो मोनजायो मोन आरो जेनोबा आद आथिखालाव दा आथिखालावबो जायो जानाया दा अब्लाबो रासायनारि हासार बाहायनानैबो मेगं-थाइगं आबाद मावो आरो आरो बिबायदिनो जानाय लोंनायाथ' बिबायदिनो जाखाबाय । ओमफ्राय अमायाथ' आरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे एकदमबारे फेब्रेटसिन आरो । हाबा बा माबा बायदि फोरबो फोराव जोंहा अमा नोंङाबानो सोलिया ।
उम-उम
आरो बिबायदिनो जानाय-लोंनाय, लोंनाय होनबाथाय आरो जोंहा आरो हाबा बा फोरबो बायदि बैसागो मागो बायदि फोरबो जोंहा मोनसे न'आवनो बानायनाय जौ लोंङो आरो ना ।
औ बेथ' आरो औ बर'फोरनि जेरावबो माने ओ जायखि जाया माबायानो जा मा होनगोन इखौ फुजा फोरबो जायखिजाया माबायावनो बिखो नांखा दारगार बरफ ओनो आबाव
औ गोदोनिफ्रायनो सो सोलिबोनाय
औ गावनो माने ओहोम बर' आइजोफ्रा गावबा- गावनो न'खर न'खर बयबो बानायो आरो बेखौ ।
औ
ओंखायनो बायलायलायनांगो गोनांथि जाया आरो जोंनि बर' न'खरफोराव माने थाखायो फ्राय थाखायोआनो आरो
औ थारैनो, बैसागोफोरावथ' गाैनावबो सावफ्रामखायोना । जुमायफोरखौ नोंथाङा सावनो रोंङो ना? रोङा जुमाइ?
आं सावफेराखै ।
ओरैनो एसे मिथियो ना मिथिया नेम बायदिफोरखौ?
बांद्राय मिथिया नोंथाङा मिथियो नामा?
एसे मिथियो मिथिनायालाय। जेनेबा बेबायदिनो बर' न'खरफ्रावथ' बानायो नालाय जोंनियाव। बानायो न'आव बिदिनो माने इनो एसे फंनैसो बुंनोसै आरो आं जेनेबा जुमायखौ बानायनायनि सिगां जेनेबा जोंनो एमाव होननाय बुस्थु माबाखौ बे बेसादखौ नांग्रोगौ आरो। एमावखौ दा माबोरै बानायो होमबा बे मोख्ना बिलाइ बा इदिनो दिंखिया। बायदि बिलाइ एसे होफानानै माने बेखौहाय खाना लाबोनानैहाय देयो आरो। देनानै ओमफ्राय माइरं गसोमा सिगाङाव सोमना दोनखायो। ओमफ्राय बेजों माइरंखौ देग्रोनानै बा बे मोखोना बिलाइखौ दो देफानानैहाय गुन्दै खालामनानैहाय बेखौ एसे दै होनानैहाय आखाइजों लारु बानायो आरो। बेबायदिनो दा लाबा संग्रायावहाय गलारु खालामना दोननानैहाय फोरानो। अब्लाथाय बिनि कालारा उनावहाय गु फुर जायो। बेनो जाबाय मो से जुं जोंनि बर'फोरनि जुमाय सावनायाव गोनां जानाय मोनसे एमाव बेखौ एमाव होनना बुङो। दा बे एमाव नङाबा जोंहा जुमाया जाया रोसि जाया।
खायसे खायसे जायगायाव बाखारबो होननानै बुङो बेखौ एमावखौ।
औ औ बाखारबो होनो। ओमफ्राय जोंनियाव आरो एमाव होनना मि थियो।
अ औ।
ना मिथियो
जोंनियाव बाखारसो बुङो।
औ ओ। औ जोंनियाबो सानजारियानो अब्लाबो गलफारा इदि थाफा देरनाय आरो सानजारि गलफा थाफैदेरनाय जायो आमफाय दा जुमाय खौ आरो जोंनिया बे माइब्रा माइरंनिफ्रायबो बानायो आरो माथा माइरंनिफ्रायबो बानायो माइब्रानि माइब्रानि माइरंनि बानायबाथाय माने खर'आ गिदिर जायो होनना बुङो आरो माइब्रानि बिदि जौ बिद बियाबो माने एसे गोदैसिन जायो। दा बेखौ बैस औ औ औ गोदै मोजां जायो नाथाय बिनिया लोंनायावल' गोदै ओमफ्राय जेब्ला लोंबाय थागोन लोंबाय थागोन अब्लाहाय सिखारलायनो हायि जायो आरो बिना नि साया ओरैबायदि गारास जायो।
उम उम
दा जुमायखौ जोंनिया बेबायदिनो माइरंफोरखौ सोमनानैहाय बिदिनो माबायो सङो अराव संनो नोंहाय बेबायदिनो बे एमावखौ फोना जेब्ला फोनो फोननानैहाय बेबायदिनो खानथाबा दोफोराव माने सोनानै दोनो आरो बेखौ उनावहाय बेनो हारसिंनो लासै यैहाय रोसि जायो बे रोसिखौनो जों लोङो। अब्ला नोंथां बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा जोंनि सावरायनायखौ
अ अ दे होमबा दे थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांजों